आरो ना औ औ मा खालाम ओ खोनादों खोनादों मा खालामदों नोंथाङा
आङो नै दायो ओरैनो दंथयो दे नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दङो बेलासिनि जिरायनानै दंफैयो ओमफाय नोंथाङो दिनै मोनसे जोङो आयदा लानानै सावरायलायनोसै जोंनि बयनिबो माने माबा मोजां मोननाय ओंख्रि खारै ओंख्रिनि सोमोन्दै
औ औ रायलायजायो नोंथां
ओमफाय आङो नोंथांनिफ्राय माने फोरमाय जाग्रोनो लुगै गोन आरो खारै ओंख्रिनि सोमोन्दै
औ दा जोङो खारै ओंख्रि बुङोब्लाथ'जों गासैबो मैगं थाइगं गासैखौबो जों खारै जाजायो नङा होमब्ला नोंथां जोङो गुबै जोङो बुंनो थाङोब्ला खारै खारैनि सोमोन्दै जोङो सावरायग्रोनांसिगोन खारैखो जों माबोरै बानायो आरो माखौ माखौ लानानै जों खा रै बानायनाय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जों खारै माबोरै बानायो होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बे आथिया थालिर दङ ना बे आ आथिया थालिरनि ओमफ्राय जोङो खारैखौ जोङो खालामनाय जायो बे फस्लानि फ्राय आरो बे खारैनि मादा बेखौ बानायनाय जायो जायो आरो
माबे मोनसेया साबसिन जायो ओमफ्राय
ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला बे आथिया थालिरनिया साबसिन जायो नोंथां माने गोबाबा बिनि गोबाबा बांसिन ओरैनोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो थालिरफोर दङ नाथाय बिसोरनिया गोबाब गैया बिनिखायनो जोङो बे गुबुन रोखोमनि बा बै सिनि साम्फा बायदिसिना बिफोर थालिर खो जोङो खारैयाव बाहायनाय जाया आरो नोंथां।
ओ ओ ओमफाय नोंथाङा नोंथाङा बैयो थालिरखौ दाननायनिफ्राय खारै माब बानायनायनिसिम बेनि माने माबाखौ खोन थानो हागोन नामा माबोरैहाय
औ औ खोन्थानो हागोन दे नोंथां जों माबोरै खालामनाय जायो होनोब्ला जों बो आथिया थालिरजों थायोना बेखौ हाय जोङो अ दा दानना लाबोनानै बा बिनि मादाखौबो जोङो ओ खदालजों जावख्लाब जावख्लाब लाबोनानै जोङो सानदुं गोसायाव जेराव जोंनि जायगाया सानदुं नाङोना बे जायगायाव जोङो फोराननाय जायो ओमफाय ओ बुंनो थाङोब्ला जों थालिरखो ओ ससे ससेहाय ओ जोङो समानहाय जोङो हानानै लायो आरो दाननानै बेनिफाय बे दाननानै लानाय बे थालिरखौनो जोङो सिंखावनानै लाग्रोयो सिंखावना लानानै जोङो सिखाजोंहाय बेखौ हानाय जायो आरो दाननाय जायो आरो खारैखौ जिरनाय जिरनाय जायो आरो बे जिरनानैहाय अ गोबाब गो बाहै जिरनाय जायो बे जिरनानै बै ओ फस्लाखौहाय जोङो सान्दुं गोसायाव सान्दुङा जुदि गोस थाब्लाथाय दुंनाया गोबां ब्रा गुदुङा बाराबाथाय ओ बारा दिन नाङा नोंथां।
ओ औ
सानब्रै बा सानबा बिफोराव बिदियावनो माने बे फस्लाया रानो आरो जोङो सस फस्लाया जेब्ला रानो अब्ला जों बे फस्लाखौहाय मोजां मोनसे जायगायावहाय खायसे बायदिया खालामो मा हाग्राफोर जुदि न'खर खाथियाव दङब्ला बे हाग्राखौ आरो मोजाङै सुफनना ला लानानै बे जायगायावहाय जमा बुथुमनानै ओ थालिर फस्ला आरो बे मादानि बे फोराननायखौ जोङो बुथुमनानै सावनानै होयो आरो जेब्ला सावगोन सावनानै बे हांगार जायोना बे गुन्दैखौहाय जोङो हांगारा ओ अरखिया गोमोरब्लाथाय जोङो मा खालामो सानद्रिजों जों सालियो आरो सालिनानैहाय उनावहाय जोङो दै एसे एसे सारस्रिना होनानै बे गुन्दैखौ माबा खालामो आरो एसे सिदोब सिदोब खालामनानै लायो आरो नोंथां
ओ आरो ओमफ्राय नोंथां आरो बे थालिरनि अनगायै मायाबा बेलेगफोरजोंबो बानायजाबावो नामा
औ औ औ खालामजायो नोंथां बे मा होनो मैथ्रु फिसाइ जोंनिथिंजाय मैदुफुलबो होनना बुङो औ बे बे बिफांनिफ्रायबो जोंङो खारैखौ खालामनो हायो आरोबाव बिदिनो एखे रोखोमैनो जों खालामनो हायो एखे बिदिनो बेखौबो दानफायबाय दानफायनानै आ जिर जिर नानै लाबाय फोरानबाय बिदिनो रानबालाय आरोबाव जोङो खारैखौ खो मोनसे माबाजोंबो खालामनो हायो जेरै जोङो बेसरनि समाव जों बेसर फैयोना जेब्ला जोङो बेसरखौ नाखाङो बे बेसरनि बे साख्लाया बे बेसर साख्लाखौबो जोङो सावनानै बिनि बे हांगार खो जोङो जेेराव हाथफ्ला जायोना जों बेखौबो बे खेरें रोमैनो जोङो सावनानैहाय दै सासे सासे सिदोब दोब खालामनानै बेखौबो जोङो खारै हिसाबाव जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां अ बिदि आरो बिनिफ्राय जोङो बे खारैखौनो जोङो बबेबा मोनसे खायसे आइजेंआव खायसे बायदिया जों लायो जोंनिथिंजाय बांसिनानो लायो बे नारिेखलनि थख्रा बे थख्राखौ बे बिनि लेनजायखिजा जोङ एसे फलंना लानानै बेहाय जिगाबबा एसे सफा होनानै जों खारैखौ होनानै जों दै होनानै नै सरो आरो आरो खायसे बायदिया खालामो मा बेदि माइरं सुग्रा खेरेखा बेहाय बे खारै गुन्दैखौ बेखौ हाथब्ला माबाखौ होनानै सरनानै बुरज जाहाय सरना लायो आरो बे सरनानै बे खारै बेनि फ्राय ओंखारनाय बे बिदै बे गोबाबखौनो जोङो ओंख्रि गोबाब बा खारै ओंख्रि फ्रि जानाय जायो आरो
ओ ओ
बिदि आरो मा मा ओंख्रि रोखोमखौ जायो होनना बुङोबथ' लाफा लाइ ओंखारनाय समाव लाइ लाफा ओंख्रि
औ जोंना बांसिन खा गा खारैआनो बांसिन बाहायजायो नोङा होमबा
औ नंगौ नोंथां औ अब्ला नोंथांमोननि जाय जायगायाव बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा मैगंखौ ओ खारै गोबाब बा ओंख्रि गोबाब जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ना
औ औ जोंनाव थ' बिदिनो अनला ओंख्रियाथ' आरो सिगाङावनो जाखायो खारै ओंख्रि होनबा आरो अनला ओंख्रि नाम ओंखारा बेथ' जाखाथारा नोङा होमबा अनलाजों सबाय ओमफ्राय आरो बै बुथुमनाय जा खारदै ओंख्रि बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो थालिरनिखौनो बांसिन बानायो जिहेतु जोंनि बयनिबो न'खराव थालिर थालिर बिफाङा थाखायो थेवबो आथिखालाव माने थालिर बिफां बिदि थानायखौ नुनो मोना आरो जोंनावबो बिदि बारा गैया
औ
जेबो फांसे फांनैजोंनो माने इसे इसे गावनि नांगोल' आरो आथिखालाव न'खरनि सोद्रोमाफोराबो न'खरफोरा माने फिसा जाबोबाय नोङा होमबा बेनिखाय माने फांनै फांथाम बेफोरनो थोजासे जायो आरो ओमफ्रायो बिदिनो सान्दुं गोसाबाथाय थालिर बै फिथाइ थाय खांनाय आथिया थालिर थालिर फिथाइ थाइबाया थाबाथ' बेखौ दान फायनो हाला बेयो जेला थालिर फिथाइआ माने रायो अब्ला बेखो थालिर थालिरखो बिदांखौहाय दानना दोननानै बिफांखोबो लोगोसे दानफायबाय ओमफ्राय बिदिनो मा दा फोरखोबो जावख'बाय दावख'नानै गोबा गोबा दाननानै ओमफ्राय जोंना प्लास्टिकआव फोरानो आरो जाहाथे बुध जेबो माबा जाया असुबि जा जाया फाय बिदिनो बि खो मोनायाव जुथुमना दोनलायो आरो फुुंआव सान्दुं दुंबाथाय फेेनस्राना होलायबाय बेफोरबायदिनो गोबाद फेनस्राना होनानैहाय जेला माने जानो अला इखो अर सा सावनानै इदिनो खारै बानायो ओमफ्राय नोंथांनि होननायले खायनो जोंनावबो बैयो माइरं सुनाय खेरखाया बेजोंहाय सरो आरो ओमफ्राय बेयावबो मोनसे माबा दङो बेयो जिहेथु ओ माइरं सुनाय खेरखानि गब्लङाव माबायदिया गिदिर जायो नङा होमबा गिदिर जाबाथाय ओमफ्रायो खारैयावहायो गुन्द्रा बिदि सिरि आरो अला बै जेराव नोङो जे खेरखायावहाय खारै सरगोन बेयाव हाय ओ खा खोर बिलाइ गांस से माने ओ पेपार गांसे जुद दि नोङो बना नै बिनि सायावहायो खारै गुनद्राखो खारै गुनदैखो होनानै औमफाय सु हरोबाथाय खारैया माने साफा गोजों ओंखारो आरो बेयाव माने जेबो माने गुन्दै बिदि ओंखारफाला बिदि मोनसे खालामो औ खारैखौ लानानै किसुमान नियमबो थायो ओ जेन'बा नोङो थालिर दंफां थालिर बिफांखौथ' जोङो माने मा होनगोन बुरै बा बोरायफोरासो दाननो मोनो नङा होमबा दंफांखौ बिदि सिख्ला बा हाबा जानाय बिदि माबाफोरा दाननो हामा होनो ओमफ्रायायो आरो जायनि न' न'खराव माने सोरबा सुबुं थैदों बै न'खराव बोसोरसे जायागौ मानिहाय बेै न'खरनि रावबो माने बाय बाहागिफोरा खारै जानो जानो मोना आरो बेफोरबायदि
औ औ
नोंथांमोननाव बाहो बेफोर बेफोरबायदि नियम दं नामा
औ नंगौ दे नोंथां जोंनियाव जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बोसोर मोनागौ मानि खारै जिरनो मोना बेफोरबायदि दङ आरो बेफोरबायदिनो आरो बे खारैनि अनगायैबो बे फाथो जे बुङो जोङो नारजि अ बे बे खौबो ओंख्रिखौ मोनजाया होननानै बुंदों आरो बुङो आरो माने बिदिनो जानायबो जाया जोंनि ओनसोलावबो रावबो बिदि आरो बा
ओमफाय नोंथां औ जोंना बिदिनो खारै ओंख्रि संनोबाथायो माने नोङो मैगंनि लोगोआव खोथा जेनबा नोङो आलु खारदै बिदि संनोबाथाय आलुखौ नों जिरु खम हानानै लायो कार'न नो खारै होबानो माने बे गेब्लेखायो आरो ओमफाय नोङो बि खो सागनजों सानो हायो। गासिबो खारै ओंख्रि स नाय निमफोरा एखेयानो किन्थु दै गुस आंनि आं संनाय रोखोमै माबायोबाथाय आङो होननो हायो आ माने जे ओ दै गुसुआवहाय खारैखो होबाथाय बारा मोदोमखाङा। किनतु दै जेला माने गोदौवो ओंख्रिया जेला गोदौवो अला माने खारैखो होबाथाय बेयो बांसिन मोदोमखाङो आरो बेफोरबायदि उम उम ओमफ्राय अनला खारियावथ बिदिनो अन गुन्दैजोंसो बानायनाय नालाय अन गुन्दै ओ एसे रुइहोनो थाखाय सो सोमना दोननांगौ जायो सोमना दोननानै ओमफाय सुखांनानैहाय ओ दैखौ सर' होनानै बेखौ देनानै लानांगौ। गोदोथ' बिदिनो दिं बा उवाल जि दंमोन ओमफाय दाथ' आरो ओ बाजाराव बायना मोननाय ग्राइन्डार थायो। बेफोरजोंनो बानायला बोइ ओमफ्राय बिदिनो दै गुदुंयावहाय खारैखौबो होबाय खारैखो होनानै गोदौ होनानै बेयाव मायबा फोर नोङो ओंख्रि होफानोबाथाय होग्रोनो हायो आरो अन गुन्दैखौ होनायनि सिगांनो। ओमफायो अन गुन्दैखोस सारसोना होनानै एरनानै खोबाबानो गोथाव जायो आरो फाय मस्ला मस्लि एसे देना होनो मोनबा आरो बेदर होफाबा साब सिन जायो।
समाबो जाबाय नोंथां
ओ ओ होमबा नोंथां लाखि थ'नसै गोजोननाय थाबाय औ दे